अ
नोंथाङा मा खालामदों नोंथां?
दायो ओरैनो दङ नोंथां।
अ ओंखाम जाखांबाय?
ओंखामा जानायालाय जाखांबायमोन नोंथां।
अ माओं
औ ओंख्रियाथ' जोंहा सबायाइजों दाउजोंसोमोन नोंथां।
बा गोथावानो माथो।
गोथावआनो नोंथां ओमफ्राय नोंथाङालाय मा खालामगासिनो दालाय?
आङो नै नोंथां ओरैनो दङ आं नोंथांजों फ्रिबा फंनैसो खोथा सावराय नुदोंमोन नोंथां।
अ नंगौ नामा नोंथां
ओं
औ
सावरायनो हागोन जा?
औ हागोन नोंथां हागोन।
अ नोंथाङा आबहावानि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां
औ
बिदिब्ला आं बुंलांसै नामा नोंथां?
अह जागोन दे नोंथां बुंगोन।
औ औ औ खोनादोना नोंथां? जोंहाथ' आबहावा होननानै बुङोब्ला नोंथाबो मिथिखागौ मा जोंनि सोरगिदिं थानाय हा दै बार अख्रां जों मा बिफां लाइफा गोबां जों माने जों मा लांदां मेगनजों जेखौ नुदों माने मा बेनो आबहावानि थासारि आरो जोंहा मा आबहावाखौ साखोन सिखोन लाखिनांगौआ माने जों साफ साफ्रोमबो सुबुं माहारिनि बिबान आरो मानो होनोब्ला जोंहा मा आबहावा आरो सुबुं माहारिनि गेजेराव जोंहा माखासे माने एंगारलायनो हायै सोमोन्दो दं आरो आबहावाजों माबोरै एंगारलायनो हायै सोमोन्दो दं होनोब्ला जोंहा जेरै मा बिफां लाइफाङाव हगारनाय अक्सिजेन गेसखौ मा जों सुबुं माहारि एबा जिब जुनारा हां महरै बोनानै थांनानै थायो आरो जोंहा सुबुं माहारि आरो जिब जुनारा हगारनाय कार्बन डाइ अक्साइड गेसखौ माने बिफां लाइफाङा हां महरै बोनानै थांनानै थायो आरो बिनिखायनो जोंहा मा आबहावाजों आरो सुबुं माहारिजों गोबां माने गिदिर सोमोन्दो दं आरो
औ
जोंहा माने आबहावाखौ जोंहा साखोन सिखोन लाखिनांगौआ जों साफ्रोमबोनि बिबान मानो होनोब्ला जों आबहावानि सायाव सोनारनानै थायो आरो जोंहा मा आबहावाखौ बिफां आबहावाखौ साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय जोंहा मा बिफां लाइफां गायनांगौआ जोंहा जोबोरैनो गोनां मानो होनोब्ला जोंहा बिफां लाइफाङा आबहावाखौहाय मा होनो साखोन सिखोन खालामो आरो जोंहा बिफां लाइफांखौ बिफां लाइफां गायनाय समावल' गायबाल' जानाय नङा जों मा होनो साफ्रोमबो सुबुङा साफायाव फांफा खरै माने मास मोनसेयाव फांसेबाबो गायथारनांगोन आरो आबहावाखौ साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय आरो अ औ जोंहा मा आबहावाया गेब्रेङोबा जोंहा सुबुं माहारि एबा जिब मा माने थांनानै थानायावहाय गोबां माने खैफोद जायो आरो खैफोद एबा बेमारा आजार जायो आरो बुंनो थाङो जेरै माबोरै गेबे गेब्लेङो होनोबा जेरै जोंहा मा जेरै न'खराव बाहायजानाय एबा हाथाय बाजाराव बाहायगारजानाय मुवाफोरखौहाय एबा दाखोर दालाफोरखौहाय मा जानला मोनला जायगायाव गारोब्ला मा बैफोरनिफ्रायहाय जोंहा बैफोरो सेवोब्ला बैफोरनिफ्राय ओंखारनाय गेसफोरखौ जोङो मा हां महरै बोनानै लायोब्ला जोंहा माने गोबां गोनां बेमारफोरबो जानो हागौ आरो जेरै जों बुङो बेमार होनना बुङोब्ला बैफोरनिफ्राय जानाय बेमार होनना बुङोब्ला बिगुरनि बेमार हाबसिउनाय गुजुनाय जन्दिस खिनाय बायदि बेमारफोरा माने जायो आरो औ आरो बेनि अनगायैबो जोंहा मा माखासे मा होनो हाग्रा ओनसोल एबा बिफां लाइफांजों बुंफबना थानाय ओनसोलखौ दानस्रांनानै बैफोरावहाय जोंहाय गोबां गिदिर गिदिर दारिमिन फसङोब्ला जोंहा मा आबहावाया गेब्लंनो हागौ आरो जोंहा मा निफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै आरो बाहायगारजानाय दाखोर दाला मुवाफोरखौ मा जानला मोनला जायगायाव गारोब्ला बैफोरनिफ्राय मा माखासे गाज्रि रोखोमनि गेस ओंखारोब्ला जोङो हां महरै बोना लायोब्ला माने जिब जुनार आरो सुबुं माहारिया माने खहा जानो हागौ आरो बिनिखायनो जों मा होनो मुवा बेसादखौ बाहायनायावहाय जोबोद सांग्रांथि लाखिनांगौ आरो खोनादो खोनादोंना नोंथां औ बिनिखायनो जोंहा मा बिफां लाइफां गायनाया जोंनि थाखाय गोबां गोनांथिथार आरो जों गुबैयै बुंनो थाङोब्लाथ' आबहावा आबहावाखौ साखोन सिखोन लाखिनाया माने जों साफ्रोमबोनि बिबान होनना जों बयबो मिथिगौ थायो आरो बिनि अनगायैबो जोंहा मा सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगो मा जोंहा आथिखाल मुगायावहाय जों मा आबहावानि गेब्रेंनायखौ जों बांसिन नुनो मोनबाय आरो गोदोनि समावथ' जों माने बांद्राय बेफोर बायदि गेबरेंनायखौ नुनो मोनामोन मानो होनोबा जोंहा गोदो जाय माने जायगाफोरा बांसिन बिफां लाइफांजोंनो बुंजोबनानै बुंफबनानै दंमोन नाथाय आथिखाल मुगायावहाय जोंहा सुबुं माहारिया बांनाय लोगो लोगो माखासे थाग्रा जायगानि आंखाल जानायनि जाहोनावहाय बिसोरो मा माखासे बिफां लाइफांजों बुंफबना थानाय ओनसोलफोरखौहाय दानफायनानै बैफोराव न' बां लुनानै थानानै माने आथि आथिखाल मुगायाव जों बांसिन आबहावा गेब्रोंनायखौ नुनो मोनबाय आरो बेनि अनगायैबो जोंहा मा आथिखाल मुगायाव जोंहा बांसिन मा गारि मथर सालायनायफ्राबो माने गोबां जानो हमबाय आरो जायनि जाहोनावहाय गारि मथरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफोरा मा बारहावायाव गोरोबफानानै मा आबहावाखौ गेबेरं होयो आरो आरो जों बैफोर खौहाय हां महरै लायोबा जोंहा माने माखासे बेमारफोर जानो हागौ आरो खोनादोंनना नोंथां औ जों आथिखाल मुगानि बांसिन आबहावा गेब्रेंनायनि जाहोन बुंनो थाङोब्ला जोंहा मा बांसिन गिदिर गिदिर दारिमिन गायसननाय आरो सुबुं अनजिमा बांनायखौ जों मा होनो गिबियाव लानो हायो आरो मानो होनोब्ला सुबुं अनजिमाया बांनाय लोगो लोगो जोंहा मा माखासे दारिमिनफोराबो बांनांगौनि गोनांथि जाबाय आरो बैफोरनिफ्राय जेरै जोंहा मा होनो बाहायजानाय मुवाफोर आरो बैफोरखौ मा होनो बैफोरनि दारिमिननिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफोरा माने बारहावायाव गोरोबफानायखौ जों आथिखाल मुगायाव नुनो मोन मोनदों आरो आरो जोंहा मा हाथाय बाजार गलाफोराव बाहायजानाय दाखोर दाला जेरै प्लास्टिक मैगं मैलानि दाखोरफोर बैफोरबो माने आथिखाल मुगायाव जानला मोनला जायगायाव गारनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो बैफोरो मा सेवनानै माखासे बिस गोनां गेसफोर सोमजिहोनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो बैफोरखौनो जों मा साखाथि फाखाथियाव थानाय सुबुं माहारिया हां महरै बोना लानायखौ जों नुनो मोनबाय जायनि जाहोनावहाय आथिखाल मुगानि सुबुंफोरा माने गोबाव जोरलिया आरो जोङो बांसिन जोरोबा खौ नुनो मोनबाय जोङो द'जिबा आरो स्निजि बैसोआवनो जों आथिखाल मुगायाव सुबुं माहारिखौ थैनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो खोनानो नांगोन औ आरो जोंहा मा माखासे जे रासायनारि हासार बाहायनायनि जाहोनावबो जोंहा आबहावा गेब्रेनायखौ जों नुनो मोनबाय जेरै बुंनो थाङोब्ला एम्फौ फोथैग्रा मुलि बैफोरखौहाय जोंहा आब आबादाव बाहायनायनि जाहोनावहाय हायाबो गेब्रोंबाय आरो मा बारहावा गेब्रेंनायखौबो जों नुनो मोनबाय आरो आथिखाल मुगायावहाय जोङो बैफोरनि बाहायथि या बांद्रायनायनि जाहोनावहाय जोंहा मा बांसिन आबहावाया गेब्रंबाय आरो बिदिब्ला नोंथाङाबो आबहावानि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो हागोन नामा नोंथां
अ अ हागोन नोंथां आदसा नोंथां आबहाव होन्ना बुङोब्लाथ' जों बयबो मिथिगौ जोंनि सोरगिदिं थानाय बिफां लाइफां दाउमा दाउसा एम्फौ एनला माने गासैखौबो लानानै जोङो आबहावा होनना बुंनो हायो आरोोना जों बै आब फावाखौ संरैखा खालामनांगौनि बिबाना जों गासिमबो आखायावनो दं आरोना मानो होन होनना बुङोब्ला जोङो आबहावाखौ रैखा खालामाब्ला जोङो बुहुमाव थांनानै थानो हानाया गोब्राब जागोन आरो माने
औ
आबहावाखौ फोनो फोजोबबा जोङो माने जोंनि सोरगिदिं थानाय बिफां लाइफां बायदिसिनाखौ फोजोबब्ला जोङो मा होन नोंथां जोंनि अखानि बिबाङा खम जागोन आरो बि दुङा बारा जागोन बि बिदुंा बिदुुंा बारा जायोब्ला जोङो माने थानो हानाय नङा गरमनि आंखालाव आरो जोङो अखा हायाब्ला जोङो दैमा दैसा गासैबो गासिबो रानजोबलांगोन जों दैनि आंखाल जाहैगोन बेफोरबायदिनि थाखायनो जोङो फावाखौ रैखा खालामनांगौआ जोंनि बिबान आरोना नोंथां आरो बेजों लोगोसेनो जोङो आबहावाखौ रैखा खालामनांगौब्ला जोङो कलकारखाना आरो गारि मटरनिफ्राय गनाय उखुन्दै बैफोरबायायदिफ्रानो मा खालामो जोंनि आबहावा फोरखौ मैला खालामो आरो जों बैफोरखौ जोङो आबहावाखौ रैखा खालामनो थाखाय जोङो बै कलकारखानाखौ बन्द' खालामनांगोन आरो गारि मथर मटर सालायनायखौ जोङो खम बानायनांगोन मानोना बैफोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफोरानो जोंनि बारहावाखौ गाज्रि बानाय नोंथां बैफोरनि जाउनावनो जोङो बायदि बेरामाव गोगैनांगौ जायो जों बिगुरनि बेराम जनदिस मेलेरिया बायदिफ्राव जोङो गोगलनांगौ जायो आरो आरो बेजों लोगोसे बिनो जोङो बिफां लाइफाङाव हगारनाय अक्सिजेन गेसखौनो जों लाना थांना थायो नङा होमबा नों
औ नंगौ नंगौ
आरो जोंनिफ्राय हगारनाय जों हगारनाय कार्बन डाय अक्साइडखौ बिसोरो बोनानै लायो माने जोङो गावजों गावनो सोलाय सोल' जानानै थांनानै थायो आरोना बिनि थाखायनो जोंो जोङो आबहावाया गोनां
औ
आरो जों आबहावाखौ रैखा खालामनो थाखाय जों मा खालामनांगोन नोंथां ओइ गेसाव फुन गारनाय दैयाव गाराय बिदिनो जिब जुनार थैनाय बायदिफोरखौ जोङो सावनांगोन फबनांगोन जों जेराव नुयो बेहायनो जों आबहावाखौ फोसाबनो नाजानांगोन जों जारला मोरला मुवा बेस गारनो मोननाय नङा बबायदिजोंसो जोङो आबहावाखौ माने जों गासिबो बिबान लानानै मावोब्ला जों आबहावाखौ रैखा खालामनो हागोन होननानै आं सानो आरो नोंथां आरो बेजों लोगोसेनो जोङो
औ औ
आबहावानिफ्रायनो जों गोबां मुवा बेसादफोरखौ दिहुनन्नानै लानो हाय ना नोंथां आरो इसोरबो जोंनि गेजेरजोंनो थांनानै थानो हायो बेनिखायनो जों गावजों गाव सोनारलायनाय होनना बुंजायो आरो ना आबहावा आरो मानसि एंगारलायनाय हायो सोमोन्दो दं होननाय बायदि आरो
औ नंगौ नोंथां
दे ना होमबा नोंथां जोंहा समाबो जाहांबायानो जोङो उनाव सम मोनैब्ला सावरायलायनाय जाथोंसै नामा नोंथां
औ औ बिदिब्ला दोनथ'लायनोसै नोंथां
अ जागोन दे।